खुलुमबाय नों
औ खुलुमबाय
गोजोन हामलाथि जासि हरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो सानजौफुंनि गोजोन हामलायनाय जासिहनाय
दायो जों औ
औ माबाया मा खबरा मा बायदि नोंथांनिया?
मोजाङानो नोंथाङा माबोरै दं?
औ आंनाबो मोजाङानो ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
दायो आङो जिरायनानै दं ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
अ आंबो जिरायनानै दं
सानजौफुनि माबाफोर जाबायना जायाखै नोंथांआ?
ओ जाबाय। नोंथाङा?
आंबो जाबाय जानायालाय
औ मा ओंख्रि जाखो?
औ जोंहा दालिमोन दालि आरो दाउदै दाउदै दंमोन दाउदै औ दायो जों मानि सायाव रायज्लायगोन नोंथां?
औ नोंथां गोसो बाय उम जेरै नोंथांनि डैलि लाइफ मा खालामनानै मोजां मोनो नोंथाङा आरो सानफ्रोमबो मा खालामनानै थायो
औ उम दे बिदिब्ला जों सायखना लानाय आयदानि एसे सावरायनिसै ना मा होनो
नोंथाङा नोंथांनि नोंथाङा मा खालामनो थाना मोजां मोनो एसे खिन्थानो हागोन ना?
आंथ' आंथ' सरासनस्रा न'आव जेब्ला स्रि थायो अब्ला आं इन्टारटेनमेन्ट जेनेबा गावखौ माबोन बर'आव गावखौ ओ खुसि लाखिनो थाखाय आङो एनिमे नायो गेजेर गेजेर आरोबाव बे बिजाबफोर फरायो आरो
अ
गेदेमा सुबुंफोरनि जिउ जारिमिन एबा गुबुन गुबुन मानसिफोरनि आ सानखांथिफोरनि सायाव एसे बिजाब फरायनो मोजां नाङो
नोंथाङा दावबायफेरबाय ना
औ आङो खाथि खाला हादोरसा हादोरसाफोराव बेरायफेरबाय आरोबाव खाथिनि आम दैसा बा बेफोरबायदि जेराव मानसिफ्रा लावखार ओंखाम जानो थाङो बेफोरबायदि जायगाफ्रावबो ओ बेरायबाय आङो। मालाबा बेरायफेरदों बेफोरबायदि
बेेराय देन बेरायनायालाय बिदिनो खाथि खाला नाथाय बेफोरबायदि इण्डियानि बाहेरायाव थांदों होनबाथाय बे भुटानानो आरो। नोंथाङा थांफेरबायना इण्डियानि बाहेराव
इण्डिया इण्डिया नि बाहेरावथ' बुङोब्ला बेबायदिथ' थांफेराखै नाथाय आं नेपालसिम थांदों आरो नेपालाव थांदोंमोन आं लोगो सासेजों बेनिफ्राय नेपालनिफ्राय बे भुटानाथ' खाथियावनो जायो। बेथरसिम थाङां